औ खोनादोंनाा नोंथां? औ नोंथाङा दा फ्रिना नोंथां?
आं दाथ' फ्रियैनो दङ नोंथां
औ आङो नोंथांजों आबहावा गुबुंले जानाय आरो आबहावा गुबुंले जानानै जोंनि बुहुमा मा जागासिनो दं बेनि सायावसो एसे सावरायनानै नागिरदोंमोन नोंथां।
अ जोबोद मोजां नोंथां औ सावरायजागोन स अब्ला नोंथाङानो जागायजेनदो नामा नोंथां।
औ अब्ला नोंथाङानो एसे जागायग्रोनो हागोन ना नोंथां?
अ आबहावानि सोमोन्दै ना नोंथां?
आबहावानि सोमोन्दै
औ अब्ला आङो जागायजेनसै अब्ला जोङो आबहावा होनब्लाथ' आबहावा होनोबाथ' मा जों मिथिखायो मा बुहुमाव थानाय मिथिंगायारि सम्पद। जायखौ जों होनो ओ जिब जुनार मानसि दाउसिन दाउला बिफां लाइफां हाजो हायेन दैमा दैसा बार गासिबखौबो लानानैनो मा मोनसे आबहावा बुङो।
औ नंगौ नोंथां।
बेयाव बेयाव बियो मा जों गासिबो जिब जुनार मानसि थुसिजों दाजानाय बे मोनसे बुहुम। दा आबहावायावहायनो मा जोङो मानसि माहारि मानसि दाबो थांनानै दङ। आरो जिब जुनार बिदिनो दाउसिन दाउलाफ्राबो थांनानै दङ दा बे थिग बदिनो मा मिथिंगायारि सम्पद जायखौ होनो ओ बिफां-लाइफां, जिब-जुनार बिसोर गासैबो आबहावाजोंनो गोरोबफावानानै दंङ' दा नोंथां आबहावा आरो बारहावा ओ थिग बेबायदिनो जोंनि बुहुमावहाय दासान्दि मा जोंनि आबहावाया मा जोंङो बांसिन सिगांनिफ्राय गुबुंले जानायखौ जोंङो नुबाय मानो होननानै बुङोब्ला जों गोदो गोदायनि समाव आबहावाया जोंना ओ मोजांमोन नाथाय मा दा बिफां लाइफां दानफायबाय बिफां लाइफां दानफायनायजों लोगोसे जोंङो मा ओ गिदिर गिदिर कारखानाफोर लुबाय न' बां लुबाय दा बिदिनो हादान सिफायनानै बिदिनो न' बां लुबाय मानो होननानै बुंङोब्ला जों सुबुं माहारिया बा सुबुं अनजिमाया बांनायजों लोगोसे जोंङो थानो जागा नांगोन थानो जायगानि जुनै जोंङो मा बिफां लाइफां दानफेबाय लामा बानायबाय बिदिनो मा जोंनि आबहावाया से गु सिगांनिफ्राय गुबुंले जानो हमबाय आरोखि नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला गोदोनि दिनाव बेसेबां मोजां बार बारोमोन अखा हायोमोन सम मथे आरो बेराम आजार जानायाबो खममोन थिग बेबायदिनो मा गोदोनिफ्राय दासिमावहाय मा जोंङो बार बारनायबो थिग गैला अखा हानायाबो बोथोरजों लोगोसे मिलायला बा सम समजों लोगोसे हाला आबादफोरखौबो जों समजों लोगोसे मावनो मोनला बिनि दारै मा बिनि दाया बिनि दायानो जादों मा आबहावाया सोलायबाय आबहावाया गुबुंले जाबाय दा नोंथां ओ जोंङो सोलोंथाइ लानानै जोंङो साबसिननिफ्राय साबसिन रोंदों गोबांफोर दिहुन मोजां मोजांफोर बेसादफोर दिहुनदों नाथाय मा बां जोंङो जोंनि बुहुमनि आबहावाखौ जोंङो गुबुंले खालामनानैसो लानाय जादों मानो होननानै बुंङोब्ला नोंथां जोंङो फांसे बिफां दानफायोब्ला मा फांबा बिफां गायनांगौ फांसे देरखानाय बिफांङा जुदि दानफाय जानानै देरफिननो थाखाय सासे मास मोनसे फांसे गोरलै फांङा देरफैनाय बेसेबांं बो सम लायो बा बेसेबां गोबाव सम लायो बा जोंहा समनि आंखाल नोंथां दा बेनिखायनो मा जों बिफां लाइफांखौ दानफायालासे जोंङो दोननो हायोब्ला जोंनि आबहावानि थाखायबो मोजां मानो होननानै बुंङोब्ला बिफां लाइफां थायोब्ला आबहावायाबो गुबुंले जाया आरो जों मानसि जिब जुनारफ्राबो अक्सिजेन अक्सिजेन लानायावहाय जायखौ जों हां लायो अक्सिजेन गेस लानायावहायबो जोंबो गोग्गो थागोन बा जोंनि दे-देहाया मोजां जागोन दा रासिनसो मा जोंना आबहावाया गुबुंले जानायनि जाहोना जादों मा मानसि सुबुं अनजिमा बांनाय गिदिर गिदिरारि कारखाना बानायनाय इन्डासट्रि बानायनाय गारि मथर सालायनाय बिनि दुंनाय बेनि दुंनाय मा जमा जानायनि मा आबहावाया गुबुंले जादों आरो जों बेरामा रजों भुगिनांनो गोनां जादों नोंथां आरो गरमाबो बारा बांबोनायबादि जादों मानो बांबोआ जानो जेराव नांगौ दिनै नोंङो अखा हाला आरो बिफां लाइफां गैला बिनि जाउनाव बुहुमा मा गुदुंनिफ्राय गुदुंसिन जाबोदों नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेनो नोंथां आंनि मिथिनायाव आबहावाया नि सोमोनदै आं माखासे आबहावा गेब्रेनायनि सोमोन्दै आंङो नोंथांजों खिथाबाय अब्ला नों थांङाबो फंनैसो खिथादो आबहावानि सोमोन्दै
औ नंगौ नोंथां आबहावा गुबुंले होन्नानै बुंङोब्लाथ जों मिथिखायो नङा होमब्ला नोंथां। आबहावा होनबाथ' जों मिथिखायो जोंनि सोरगिदिं थासारि बिफां लाइफां जिब जुनार दावसिन दाउला दैमा दैसा हाजो हाला हायेन। नङा होनबा नोंथां? बे गासिखौबो लानानै मोनसे आबहावा जायो आरो दा आबहावा गेबेंनाय होनना बुङोब्ला जोङो दै गुबुंनाय नङा होनबा नोंथां बा हा गुबुंनाय बा बार गुबुंनाय बा सोदोब गुबुंनाय जों दा बेखौ मोनथियो आरो। नोंथां दा बेनिनो नोंथाङा बार गुबुंनायनि सायाव एसे बुंलांबाय नङा मोन
औ औ।
बेनिनो आङो हा गुबुंनायनि सायाव एसे बुंनो सान्दों हाफोरा मानो गुबुंदों नङा होनबा नोंथां? नोंगौ नोंथां हाफोरा लासै लासै जों गुबुंलांनायखौ नुगासिनो दङ। मानो होनोबा समजों लोगोसे सुबुं अनजिमा बारायनायजों लोगोसे मा जोंनि हाफोरा लासै लासै लासै माने गुबुंलांबाय थाबाय आरो। आरो मानो होनोबा जोंनि हाफोराव माने बोसोर बोसोर आबाद मावबोबाय थाबाय नालाय नङा होनबा नोंथां। दा बेफोर हाफोराव बांद्राय आबाद जाला आरो। नाथाय मा जाखो नोंथां दा आबाद जाला होननानै जोंनि मानसिफोरा मा खालामो गोबां जोंनि बे हाफोरावहाय मेडिसिन बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नङा थां जाय मेडिसिनफोरा जोंनि हा गुबुंनायाव गोबां गोबां मा खहा खालामगासिनो दं आरो। जेरै नों ओ इउरिया होन बा पसपेट बा बायदिसिना नङा होनबा नोंथां गोबां मुंफोर दङ आरो गोदान गोदान मुंफोर दङ। दा बेफोरखौ मा खालामो जों जेब्ला आबाद मावो माइ गायनाय फुनाय होन बा माबा मोनसे गोरान खेथि जायखौ होनो सबाय सिबिं बे बेसर नङा होनबा नोंथां मागा थिसि बायदिसिना आबाद जेब्ला जों मावो बे समाव जोङो हाफोराव गोबां माने मेडिसिन इउस खालामो आरो। मानो होनोबा जों आबादखौहाय बुरजा थिखोनो गोसो जायो नालाय नङा होनबा नोंथां। जों मानि बिराद माने प्रडाक्सनखौ जों बांसिन खालामनांगौ नाय नालाय खस्थ'बो दं नालाय नोंथां। बेनि थाखाय जों मा खालामो बिराद इउरिया टिउरिया सारनानै जोङो बे बे बो आबादखौ दैखांनो थाखाय जों सेस्था खालामो नङा होमबा नोंथां। खोनादोंना नोंथां। दा बेनि उनाव मा जायो ओमफ्राय जेब्ला बेफोर आबाद दैखांनायनि उनावहाय जोंना गोबां माने ओ हाफोरा लासै लासै लासै लासै लासै जों गेबें लांबाय थानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। नङा होमबा नोंथां? दा बेफोरनि थाखाय जों